हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां औ।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दं नामा?
औ आं फ्रि आव दं।
अ आं दा नोंजों गुबुबैयै आङो टिभि नि सायाव रायलायनो सानदों आरो ना सावरायनो सान्दों बेनि सोमोन्दै
अ औ औ टिभि जोङो टिभिनि सो सावरायोब्ला सावरायनो हागोन नोंथां। औ दे टिभिनि सोमोन्दै आं एसे बुंग्रोनोसै
औ औ दे बुं
दा टिभि टिभि होनना बुङोबा जोङो टेलिभिसनखौ बुजायो। दा टेलिभिसना ओ मोनसे ओ मेसिनारि मोनसे टेक्न'ल'जि दा टेलिभिसन टेलिभिसनखौ टेलिभिसना ओ ओ माब्लाबा लाइनजों सलियो आरो कारेन्ट कारेन्टजों सोलियो आरो जोङो बेखौ माब्लाबा जोङो बेटारि बेटारिजोंबो नायनो हायो औ इनभेरटारजोंबो। जों नायना
इनभारटारफोरजोंनो बा कारेन्ट फोरजों जों नायनो हायो बा सलारफोरजोंबो नायनो हायो जेन'बा जोंनाव माबाफोर जेन'बा जेनेबा कारेन्ट गैयाबा जोङो इनभारटारजों नायनो हालााय बाय आरो इनभारटार गैयाबा सलार फोरजों नायनो हालायबाय सलार गैयाबा बेटारिफोरजों नायनो हालाय हालायबाय आरोना बेफोरबायदि जेन'बा आरोथ' जोङो टि भि होननानै मिथियोबा जोङो टि भियाव जोङो मा नायनो गोसो बे खौ गासिबो नुनो मोनजोबो आरोना जेरै जोङो मोसानाय नायनो ना ओ मिनिनाय कमेडनायनो ना जोङो जेन'बा गेमनि माब्रै नायनो ना खेला गेलेनायनि नायनो ना निउसनि बागै नायनो माने जों गाससिबो नुनो मोनो आरोना आरो गथ' उन्दै उन्दैफोरनि थाखाय दाथ' गोबां रोखोमनि कार्टुन कार्टुनफोर दिहुननाय जाबाय जेन'ब बा कार्टुनफोरनि बेफोरबायाददि माबाखौ नुयोब्लाा जेरै गथ'फोरा मोजां मोनो नायनानै खुसि जायो ओ बिदिनो नायनानै सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनिफ्राय सोरबा सोरबा गियानबो मोनो आरो उन्दै उन्दैफोरा खार्टुन नायनानै सोरबा बा उन्दैनिफ्राय नायनानै बांसिन ओ हिन्दी रोङिफ्राबो हि रोंदों सोरबा इंलिस रोङिफ्राबो इंलिस रोंनो हादों आरो ना बे उन्दै उन्दै बा जेराव कारटुन नायनानै सोरबा सोरबा सोलोंनो हादों आरो आंबो नुनो मोनदों आरो सोरखौबा सोरखौबा बेफोरबायदिजोंनो सोरबा सोरबा स्मार्ट जालाङो आर ना एसे। आमफाय खिन्थु बाराल' नायनो नाङा आरो जेनेबा जोङो लिमिटनि नायनांगौ उन्दैफोरखौ खौ हागौ होननानै बिदिनो टि याव दोनबाय थानो नाङा बेफोरबायदिनो बांद्राय नायहोबाय थाबा मेगननि बो ओ ओरै प्रब्लेम जायोना जोंना मेगननि पावाराबो खमायलाङो बांद्राय स्क्रिनफोरखौ बेफोरबायदि नायबाय थालांबा बेखायनो जोङो टाइमजों सो सोलिनांगौ आरोना टाइम हिसाब लानानै जोङो उन्दैफोरखौ बिदिनो टि भि नायनायाव बिदिनो टाइम हिसाबै खालामोबा मोजां बेखौ आं सानो आरोना।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो बेनि बागै? खोन्थादो आंनो एसे।
ओ दाथ' गोबां बाथ्राखौ नोंथाङानो फोरमाय खाबाय। नायनायाव जोङो गोदो जेब्ला नैरोजा मायथाइनिफ्राय नैरोजा मायथाइनिफ्राय टि भि नाइ बहुत गोबां सोलिदोंमोन
दा जेब्ला नैजि से नैजिसे सेन्सुरि मोनफायबाय नङा दा मा होनखो टुइन्टि फार्स्ट सेन्सुरि मोनफैनाय लोगो लोगो दा जोंनि जिथु
नायनायफोरा एसे खम जालांबाय आरो दा बां सिनानो गावबा गाव गावबागाव आखाइयाव एन्ड्रइड मबाइल थायोनालाय औ।
मबाइल थानायनि जाउनाव दा जोङो टि भि खौ खम नुनो मोनोसै सिगाङाव बांसिनानो जेन'बा टि भि नायनो था खाय गामिफोरावथ' टि भि गैयानालाय ओ बेलेग जायगानिफ्राय जोङो बे टि भि खौ लाबोनानै बबेबा हाबानि समाव बा जों हाबा हाबा जानानै जोबनाय सानफोराव जोङो बे टि भि फोरखौ नायनायखौ नुनो मोनो मोन आरोना मानो होनोबा जोङो बै समखौ मोनबोदों आरोना। जेब्ला सोरनिबा हाबा हुखा जाना थाङो जे ब्ला लास्ट समाव रंजानाय सान हाबा हुखा जोबखांनायनि उनाव बे समाव गामिनि ज' लोगो जानानै जेनेबा लोगो नांनानै जेन'बा बिदिनो टि भि खौ गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै जेनेबा बेफोरबायदिनो ज'नो टि भि नायनायखौ नुनो आरोना जों। आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो बे निजिनि माबाया बर' सिनेमा बेफोरबायदिनो बर' फिल्म बेफोरखौ माबायोमोन आरो।
औ दा जोङो टि भि बे टि भि जों जोङो सि दि कानेक्ट खालामनानै जोङो दि भि डि केसेट लाबोनानै जोङो फिल्म नायोमोन आरो बर' फिल्मफोरखौ जोङो ओ सि डि जों कानेक्ट खालामनानै टि भि याव जों नायनाय नु नुनो मोनोमोन आरो दा बेनिफ्राय नोंथां दा बै समाव जि टि भि नायनाय समाव जोङो बांसिनानो जोङो खायसे खायसे सि रियेलफोरखौ नायोमोन दा जोङो जेरै ओ महाभारत जेरै जोङो रामायण बेनि उनाव जोङो सक्तिमान औ
औ उन्दैयाव जोङो बांसिन सक्तिमानखौनो नायनाय दङमोन आरो ना सक्तिमान होनबाथाय जोङो माने टाइम बाय टाइम होसो हैखायोमोन आरो ना सक्ति मानायनो आरो बै बयनावबो न'खर न'खर टिभि थायामोन नालाय जोङो मालायनि न' मालायनि न' सोरनावबा टि भि दे खायोबा जों बेफोरखौ खोनायो खारलांनानै नायनाय जायोमोन आरोना बै टाइमाव मानि बै टाइमाव बयहाबो सिबिलानायनि माबा गैयामोन नालाय बै टाइमाव थाखा फैसानि एसे प्रब्लेमबो जाहैयोमोन नालाय जेनेबा बयहाबो थाखा फैसा गोया रांखावरि गैया बयहाबो एखे समान जाया सोरहाबा जुदि एसे रांखावरिफ्रा मोजांबा मालाय न'खराव बायनानै लाबाय आरो बेफोरो न'खराव बायनानै लानानै जेन'बा न'फोरावनो नाय फैबाय ओमफ्राय जायफोरा गैया बिदिनो बिसोरनि न'खरावनो थांनानै जेन'बा नायनायफोर खोनादोंबा मादोंबा जोङो बिसिनावनो थांनानै नायनाय जायो। जोमोन आरो।
औ
नोंथाङा उन्दै समलाय माबोरै बारहोहरनाय टिभि नायनाय समखौ?
दा बेफोरबायदिनो जों गोबां दा बै समाव जि समाव नैरोजा मायथाइनिफ्राय जि जों गामियाव सोरनाव गंफा गंनैल' थि भि दंमोन आरो।
औ औ
जोङो निफ्राय गंफा गंनै गामिफोराव एसे बायनायफोरा हमदों आरो। फ्राय नैरोजा जिबा मायथाइसोआव गोबां सोलिबाय औ। औ जिहेथु जोंनि गामि ओनसोल औ औ
बै माबाखौ मा होनो औ औ दे बुं
जोंनि गामिनि ओनसोलफोरा जिहेथु गोग्लैसोनाय नालाय बेखायनो बारा जौगायाखैमोन। दा बेफोरबायदिनो जोङो नैरोजा जिबा मायथाइ सोआव गोबां टिभि बायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो। दा बेनिफ्राय जेब्ला जोङो दा टुइन्टि फार्स्ट सेेनसुरि जाबाय नालाय। दा बेयाव जोङो गोबाङानो। टिभि नायनायखौ खमाव जानाय नुबाय जिहेथु जोङो टाइम पास खालामनो थाखाय बा समखौ बारोनो थाखायायो गावबा गाव आखायावयावनो गंफा गंफा एनड्रइद मबाइल थानाय। नुबाय नालाय दा बेखायनो टिभि नायनाया एसे खम जालांबाय आरो दाबो सोरबा सोरबा नायो जिहेथु बोराय बुरैफोरा जाय। फोर बोराय बुरैफोरा बैसो जानायफोरा जिहेथु मबाइलफोर नायनो समाय औ
दा निउस नायो बांसिनानो निउस नायो सिरियाल नायो जाय माने न'आव दा दङबा जायफोरा बांसिन। एनड्रयड मबाइल थाबाबो बांसिन सोरबा सोरबा सिरियाल थायोना बे सिरियाल खौ जेनेबा नायो आर ना बांसिन दाबो। खिन्थु खम जाबाय आरो दा। आरो जोङो बांसिनानो। दा टिभिफोराव बेफोरबायदिनो जेन'बा कम्पिटिसन हिसाबै जोङो माबानायखौ नुनो मोन्दों आर ना।
दा बेनिफ्राय नोंथां दा नोंथाङा जिहेथु टि भि नायनानै जोङो निउसफोर बो मोनोन नङा हबा खौरांफोरबो नाय जायोमोन। टिभियाव जोङो बांसिन दिनै जोङो सोलिनाय मोनसे सिरियाेल होनना बुंङोब्ला जोङो सक्तिमान बुंनांगोन नङा होमबा जोङो सक्तिमान। खौ गोबां बै समाव दा बै समाव टिभि नायनाय मोनसे रं रंजानायमोन आरो जोङो मोनसे टाइम पास खालामनाय। दा सोरहाबा न'खराव माबाफोर फुजा फोरबो होयोब्लाबो गोदो जोङो मा खालामो। फुजा जोबखांनायनि उनाव मोनाबिलियाव जोङो सम बारहोनो थाखाय जों मा खालामो? गासैबो ज'नो टिभि नायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। मालायनि टिभि भारा खालामनानै सिडि लाना फैना जोङो बर' फिललिमफोरखौ जोङो नायोमोन आरो जिहेथु जोङो बर' सावथुनफोरखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जोङो बेफोर फिसा फिसा हाबाफारि लायोमोन आरो दा बिदिनो जोङो न'खरफोराव हाबा जायोब्लाबो हाबाया हराव जोबखांनानै जेब्ला हरनि गेजेराव आद्रा मा होनो बे बर' हाबाया जोबखांनाय लोगो लोगोनो जोङो बै टि भि
अ टिभिफोरखौ लाबोनानै नायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो औ अ जोंना दे समा औ औ
दा आरो फारसेथिं जोंहा कारेन्ट गैयाब्ला कारेन्ट गैयाब्ला जोङो बेटारि लाना फैयोमोन आरो बेथारि लाना ब्लाबो जोङोखौ नायोमोन आरो दा गोदोथ' कारेन्टआ गासैयावबो सहैजोबाखैमोन नालाय कारेन्ट गोदो गोबाङानो कारेन्ट गैयामोन गोबां ओनसोलावनो कारेन्ट गैयामोन नाथाय दा सो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव कारेन्टआ सौहैजोबबाय नङा होनोमबा
औ सिगां कारेन्ट गैयामोन बेखायनो बेटारिजों नायनांगौ जायोमोन
औ दा होमबा नोंथांजों सावरायना औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथां नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनाय
औ दे आंहाबो गोजोननाय जोननाय थाबाय नोंजों रायलायनो मोननानै अब्ला दे बिदिब्ला बिदिब्ला उननि समाव मालाबाफोर रायलायनांगौ जायोबा रायलायनोसै